औ नोंथां औ मा खालामदों नोंथां।
अ नोंथां नै दं ओरैनो जिरलाबायनानै गोदाव- सोराव
अ ओंखाम जाबायमोन नामा नोंथाङा
ओंखामाथ' जाखांबाय नोंथां औ
अ मा ओंख्रि जाखोन नोंथां
ओंख्रिया हांसो जों खुमब्रासोमोन नोंथां
अ नोंथाङा दायो जेनेबा जेबो हाबाफोर मावाखैना
मावनायालाय मावाखै नोंथां ओरैनो न'आवनो-न'आवनो जिरना दं माने नोंथां
अ होमबाथे माने आंजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ माने आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ जागोन नोंथां जेनेबा नोंथाङा बुंदो मा आयदामोन बियो
अ जोंहा माने दायो जोंहा दैबानानि बागैसो एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ जागोन-जागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नङाहोमबा नोंथां रलायजागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथां नोङो एसे दैबानानि बागै दे फोरमायग्रोनानै होदो दे
औ जागोनोंथां जेनेबा जों दैबाना बुंनो थाङोब्ला माने दैबानाया बांसिनै दैज्लां बोथोराव जानायखौ जों नुनो मोनो न'ङा होनबा नोंथां जाय गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोंनि ओनसोलाव दैबाना जानायनि जा जानायखौ जों नुनो मोनो ओ दैबाना जायोब्ला जों माखासे गोबां खहा जालाङो होननानै जों मिथिनो हायो जेराव दैबाना जानायजों जोंनि माखासे मोजां हा एबा दुब्लिफोरा खुरखा लाङो होननायखौ ओ खुरखा लाङो बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि माखासे आ आबाद मावनाय एबा दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायो नङामोन नोंथां जेनेबा जों बे माइ गायनायखौनो एबा माइ गायनायानो दैबानाजों गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जाय जेनेबा जोंनि माइ गायखानाय
माइ माखासे माइ गायखानायफोरा एबा खोथिया फोनानै लानायफोरा जेनेबा दै गोबां बुखार लांजायो जोङो माइ गायाखै जेनेबा जों गायगोन जेराव जोंनि दैबानानि जाउनाव जेनेबा जों माइ गायनो हाया जेनेबा जों गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो दै बानायनि जाउनाव आरो जों बुंबावनो हायोदि जेनेबा मोनसे दैबाना जायोब्ला माने गिदिर दैबाना जायोब्ला जोंनि लामा लामाफ्राबो गगारानायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे जाय जों मोनसे गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय एबा मोनसे जाब्रबथाय जानायनि जाउनाव मोनसे जेनेबा